खुलुमबाय नोंथां
हेल' नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
हेल'
खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथां
नोंथाङा खोनाखै नामा औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों अब्ला जों ओ दायो मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना नोंथां खुलुमबाय दे खुलुमबाय दे नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां औ औ औ
तपिकनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां आ रायजागोन दे नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों बुं नोंथां
दा जों हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जावरायजागोन दे नोंथां
अ ओ हारिमु जों नि बर' हारिमुवाथ' गोबां गिदिरानो ना औ औ गोबां जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरा गोबां माने गौरबखा
औ नोंथां
गोजौआव औ
औ नंगौ नोंथां
गोजौ मावनाना जोंनि बे हारिमुनि गान गाननाय जोमनाय ना हमनाय गासै बोना बर' हारिनि ओ हारिमुनि इ गाननायनिफ्राय लानानै गाननाय जानाय लोंनायफ्रा ना